खोनादों। जोङो माइनि माइ गायनायनि खोथाखौनो रायलायबाय थादोंमोन ना?
औ
उम माइ गायखांब्ला जेब्ला जोङो एसे एसे माइ जौबाथाय बेवहाय नाबो मोननाय जायो ने खना खना
औ दै बै माइ गायनानै माइ गसा जाबाथाय सान्दुं दुंनो
औ सान्दुङा गोसा जानांगौ आरो सान्दुं गोसा जाबाथाय खना खना आरो माइनि माबायावनो हाबना थायो माइनि गुदियावनो ना?
औ ना गुरनाय समबाथाय ना माबानाय समबाथाय नाफ्रा थैलाबायना थासिगोन आरो माइ गसाफ्राव सानदुङा फुरा दुङो नामा दैलां बोथोराव? ओ दैज्लां बोथोराव बिराद दुङोना सान्दुंङाबो।
ओं। नायाबो बे समाव गोरलै गोरलै आरो ओमफ्राय बे एसे माइआ जौबाथाय एसे माबा देरहैबाय आरो होमबाना। माइ माइ गायनायजों आरो इयाव दंग'फोराव सेन सायोब्ला ना मोनो नालाय बेखौनो बाथोन देनानै जानोसै। बेजोंनो थेब्रे जालांसै आरो माइ गायनो थांसै खोथिया फुनो थांसै। बे समाव आरो माइ गायनाय समाव बाथोनजोंनो सोलिसै आरो।
औ फुंनि ओंखामा
औ
माने दैज्लां बोथोर होनबाथाय ना गोनां जायगाफ्राव ओंखाम ओंख्रिनि आनन्दाया आरो।
औ खान्थाल बेगराबो ओंखारहैनोसै बेयावनो। बेयावनो मेवाबो मेवाबो मोनसै। खार' खान्दाय बायदि मैया मैगं मोनसै आरो बे समाव।
मैथा बायदिसिना थाखायो नालाय अमा लाबोब्रबसिगोन ओमफ्रायो
माइ गायखांनानै खायसे बायदिथ' ओरैबायदि ना सारबोसिगोन। ना हमबोसिगोन एसे लाबोसिगोन बेजोंनो मैथाजों थेब्रे संना जाफैनोसैलाय। आरो माइ गायनानै मेंना फैनानै दसे गोलांना थाफैसै गोलां खांनानै दुइथा बा आरायथाफ्राव थांसिगोनलाय आरो फुनो न'फ्राव। बेलेगाव बदल गायहैना फैखांनानै
माने मेंनायबाबो बावगारलायो आरो ना हमनो लुगैनायानो।
औ
दैज्लां बोथोराव इन्टारेस्ट समा दैज्लां बोथोराबो मावनाय दांनायजों लोगोसे गोबां सोलोंनो हायो।
औ बायदिसिना खोथाबो मिथिलायनो हायो आरो गावजों गाव।
औ मानसिफोरा गावब गाव गावबा गाव गावनि दुखु दाहाफोरखौबो फोरमायलायो।
फोरमायलायनोसै आरो गायनायजों लोगोसे फुनायजों लोगोसेनो।
औ
बेयावनो मिनिफासिगोन गाबबा गाबफासिगोन बिदिनोसै आरो।
बांसिनानो दुखु खोथाफोरखौनो फोरमायनाय जायोमोन आरो गोसोनि खोथाफोरखौ माइ गायनाय समाव दुखु दुखु दाहाफोरखौ फोरमायलायोमोन आरो जोंबो फोरमायोमोन।
बिथिं गायनाय फुनायाबो जा मावलांबाय थानोसै गावनि दुखु दाहा गोसोनि खोथा गोसोआव दुखु मोननायफोरखौ फोरमायलायबनानै। गोसोखौ रेजें खालामना लासिगोन आरो आरो बिदिनो दाइलग होसिगोन बायदि मैया जग जखार खालामला बायसिगोन जकिं खालामला बायसिसिगोन मिनिलायसिगोन। गोसोनि दुखुफ्रा स्रां जासिगोनलै आरो दसे दुखु थाब्लाबो बावगार थ'सिगोन आरो गायनाय फुनायाव गोसो होसिगोनलाय।
औ।
आलि खना खना, गांजेमाबो मोनसिगोन। थिंखावरि गांजेमा। औ खांख्राया आरोइ मानलालायनाय ओंखारसिगोन।
ओं। दाना समाव बेफोरबायदिखौ नुबांलाहाय गोदोथ' हालेवबानो ना मोनोमोन दानो दाथा नुला।
फोराव सेन खखायाबो थाखाबाय थाखायोमोन ना सानायफ्राबो।
औ आ ट्रेक्टरफोरजों हालेव नालाय ओमफ्राय ट्रेक्टरनि नांगोलफोर दानस' जोबो दानि ना। बबाय हाब्रुआव एरसोनाय माने। फबनानै थानाय बायदि जाफिनबाय थायो आरो।
उम।
ओमफ्राय बेखायनो माबानानै माबा गैला आरो दा नाफोरा खम जालांख खाबाय ओरैबाबो दैबानाफोरजोंनो थांजोबबाय ओं। जोंनियाथ' ओरैबायदि बोरि जायगा माने नाखौनो मोननो नागिरा। बायनानैबो जानाय जायो।
उम।
नाखौनो मोनबाङा मोन मोननायानो जाया आरो उम
खांख्राय फिसा फिसा मोनो आरो दा दंगआव' गुरबा।
दंगआवबो गुरबाबो मोनालै बे जायगायाव ना गैया। अबावबा खारजोबबाय नाफ्रा।
औ माइ बिलाइाबो थुनानै गा माबा सिथर फिसा फिसा फिसा जा होलाय ने खोथिया फुबाय थानायाबो।
औ
नुआखै आथिंफ्रा सिथर फिसा फिसा फिसा जालाय लायो खोथिया फुबाय थानायाबो।
बे खोथिया माबा माइ बुथिया
बिजौ दंना बेहाबो खोथियायाबो उम।
हाबो ओमफ्राय आंहाथ' सेस गाराय जाजोबखायोमोन मानजोब खायोमोन फ
मा होनोमोन औ आरो बे समाव माइ गायनाय गरम बोथोर सा-सा साथा हमनानै गायदोंब्लाबो साथा हामनानै फुदुंब्लाबो सान्दुंनि गेजेरावनो थानानै मावबाय थानाय जायोबा। फुंनि आठथा बा सा सातथा साराय सातथाफोरनिफ्राय फैनानै फुननोसै बार'था साराय बार'था जालाय लायनोसै।
औ।
होमबालाय माइया जाया जानो माननाय माइ स़ुंबो जालाय लांसै बेयावनो।
सोरबा बायदि मानसिफ्राथ' आरो थालोंनायफ्राब दसेल' गाहामल' जिरायनो होयो।
औ।
जिरायनोनो होबांनो नागिरा मानसिफोरा।
गाव गावनि न'खरनियावल गोसो होथारसै आरो दानिया इदि। सिगांनाबा बिदिमोन आरोना नोंनि आंनि समानमोन आरो। गायनाय फुनायावबो समान। दे नोंनियावबो हानांगौ आंनियावबो हानांगौ होननाय दानिया इदि नुसै आरो ना? मालायनियावबो गसंद' गसंद' थायोहाय ओमफ्राय गावनियावबा गसंनाङि बायदि गाव गायथाबाय थानोसै आरो मालायाबो दा गसंथों होननायनि। बिदि खालामो दानिया सिगांनियाबा बे नङा। आंनियावबो हाबाय नालाय एसे नोंनियावबो हानांगौ होननाय बायदि आरो समान सम समान समान गायनोसै आरो इदि।
सोरबा सोरबा मानसिफ्रा इदिनोहाय गोसोफ्रा मोजां नङा।
औ सि।
होमबाबो गायग्राफ्रा गायनां गायनांसिगोन आरो गायबाय रंजा। गनायनानै समखौ बारहो हरोमोन आरो गायनानै होयोमोन बयबो बे गुबुन सासेयाल'सो बेलेग साननो हागौ ओमफ्राय गासिबो। बिदि नङा नालाय।
हा।
मा होनदों।
अ खायफा खायफा मानसिफ्रा बिदिनो होदो आरो जिरायनो मोना जिरायनो।
औ जिरायनो होबाङा।
अबावथो समान जाजोबनो दालाय
औ सोरनियावबा जिरायनोबो मोनगोन। गायनायजों फुनायजों मेंनायजों लोगोसे जानाय लोंनायाबो मोजां जाहोगोन आरो बिदि।
औ आरो सोरबा बायदिया माइ गायनायखौनो फसाया। गुबुं गायबाय गेसें गायबाय बिदि होनो।
फुफिनलायोबो।
उम फुफिननाय गायफिनलायनाय बिराद दंमोन।
फसायानो आलो मालायनि।
ओमफ्राय गाव गावनि। माबा न'खरनि मानसिफ्रानो उनावहाय गायनो रोङि जालांबाय। ओमफ्राय गायदावै गायदावैसो दा रोंलांबाय आरो मा। बयब्लाबो सिगाङाव गायो रोंबां। हाया सोलोंनानैसो सोलोंनानैसो रोङो नालाय।
औ गासिबो खामानिखौनो सोलोंनांगोन नालाय सोलोंबा। रोंलांगोन।
खानायफोरखौबो बिदिनो खानायफोरखौबो बिदिनो आरो। बेनो आरो खोथियायाबो मोजां खायाब्लाथाय। गेम्ब्रु लाङो नालाय रिलि लालाखोथियाया खोथिया।
मोजां खानाया मोजां खायाब्लाथाय खोथियाफोरखौ नायनोनो सुखुवा। साइस नुवा आरो बुद्रांद्रां गलेले खाथारो। फानथाव जाया रोगाथाव जाया बिदि जायो नालाय।
खोनादोंना।
खोनादोंना खोनायाखै।
गायनायाव बेले बेजे जायो ह।
औ खोनादों।
ओं खोनादों।
ए माइ माइ गायनाय सम सम होनबाथाय बेफोरनो आरो माला माला। दैजलां मास मोनसेया थाङो।
जोब्बाथायो आयु गायखांबायानो माथो होनलायनाय जानोसै आरो
ओं सोरबा सिगां गायबाथाय मालाय गायखांबायानो बिसा जोंहा
औ गोसो होथारलायसै आरो दे गोसो होदो फुदो होनायनोसै द थान्दा होगोन होनलायनोसै आरो
जुमाय खापसे बारा होगोन होनलाय
ओं भाजिखौ दा बारा होगोन होनलायसै एसे एनै बुरखायनोसै आरो गायनो फुनो
उम गाखोन बुरजा होगोन होनलायनानै
औ
माइ गायनायखौ माइ बिराद फिसायनो गोरोंथार नामा मोनथिबा
मा होननो औ बिदिनोसै
खायफा खायबा मालिकाथ टाइम बारा बारा जालायोमोन
औ गायनाया एकथा दुइथा थिनथा जा बाहैलायनाय दंमोन
औ माने नायथारामोन आरो टाइमबो नायामोन
सानसेखालिथ बेलासियाव गायनाया सातथासिम गायहोदों साराय सयथासिम सातथायानो जाहैबाय हमदो थांसै हाय थांसै होनायलायबाय जोङो थांसैहाय ओमफ्राय हगार हरबाय आरो
ओरैबा सातथा आतथा जाबाथ खम मोनायो
ओं बे समाव अखाफोर स्रां ओइदि पुर्निमा टाइममोनना एसे अखाफोर दं आरो मोनायाखैबायदि नुयोमोन आरो
औ
ओंखायनो दसे गायबायबो थाइबाय गायबायबो थाय एसे गोबाव जालायलायबाय आरो गायनाया
न' खाथियावनोमोन नामा?
एसे जानगारावसो गामिनि ओइ साहा जानगार ओइथिं दावखोथारनानै मोन फैनायावनो फैनायावनो ओमफ्राय माबाबाय मोना फैबाय।
औ
होमबानो फैनायजों लोगोसे इथिं बिमाया ओंखाम संनानै दोनबाय जाबाय उन्दुबाय बिदिनो मेंनायजों मेंखायो नालाय दैलां बोथोराव गायनाय फुनाय सानफ्रामबो गाय नै जिरायनोनो मोना
सिं सिं
आरो गेजेर गेजेर हाजिरा थांना मेंखारथारो
औ।
दानि हिन्जावसाफोरखौसो हाजिरा गायनायखौ नुनो मोन
गैला हाजिरा गायबांला
जोंनि समाव आरो ओरैनो थाबाबो गाया दे दानि दानि हिनजावसाफ्रा जोंनि समाव आरो माजों एसे फैसा मोनगोन माजों एसे मेथाइ मोनजागोन बेखौसो माबायो
औ